नोंथां
औ नोंथां औ नोंथाङा खोनादों
खोनादोंना नोंथां
खोनादोंना औ खोनादों खोनादो आं बुं दे
औ नोंथाङा मा खालामदों दायो
दोङो र नोंथां ओरैनो जि जिरायनानै
अ आंबो दंथ'यो खोनादों ना नोंथाङा आंनिखौ
औ खोनादों नोंथां मोनाबिलिनि साहाफोर लोंबाय नामा
साहाखौथ' आं आंहा बिदि लोंनायनि अयभास गैया नोंथां औ खोनादों नोंथां साहाखौथ' आङो बिदि बेलासि समाव लोंनायनि अभ्यास गैया नोंथां
औ औ औ आंहा लोङो नोंथां आं जोबोर मोजां मोनो साहाखौ लोंनो
औ
औ नोंथाङा खोनादों ना
दा औ खोनागासिनो नोंथां दा नोंथाङा मोनानि मा ओंख्रि संनो सानदों
मोनानि ओंख्रिखौ सं मोनानि ओं ओंख्रि संनायनि थिरांथा लाथ'आखै
थिरांथा लाथ'वाखैना नोंथां उम उम उम
नों
नाजोंसो सं औ
अ नेटआ एसे प्रब्लेम जादों नोंथांनिया नां नांथा नांथाहाय फैबाय दं
खोनादों आं नोंथां नों बुंलाय
न'नि दाउ फिसिनायनि बागै रायलायनोसै नामा नोंथां दिनै
औ
हेल' दे होमबा नोंथाङानो एसे फोरमायना होग्रोदो नोंथाङानो एसे फोरमायना होग्रोदो नामा
अ अ अ न'नि दाउ होनदों आरोना नोंथाङा
औ
अ न'नि दाउखौथ' आङो जानो जोबोर मोजां मोनो न'नि दाउखौ जोङोथ' न'आवनो फिसियो नोङा होमबा दाउखो न'आवनो जोङो बे फोरबायदिनो गोबां दाउ फिसिनानै माने जायो आरोना दाउ हमनानै
औ नोंथां
ओ दाउ गाहाम दाउ बयलार बेफोरबायदिखौबो जों फिसियो नोङा होनबा बेफोरबाय दाउ होनबाथ' ओरैनो बेदर होनबाबोथ' गासै सुबुङानो मोजां मोनखायो नङा होमब्ला गासै सुबुंनिबो थाय बियो माने माने मोनसे मोजां जाथाव जिराद आरो नङा होमबा गासै बिनिबो खुब खुगायाव नांथावथाव जिराट नङा होमबा बियो
नोंगौ नोंथां
होनोब्लाथ' आङो दाउखौ बांसिन सबाय जानो मोजां मोनो आरो सबायजों आरो बेफोरबायदिनो अनलाजों बेफोरबायदि जानो आरो थ' ज मोजां मोनो ओरैनो नोंथाङा दाउखौ
औ ओरैनोथ' आङो जारि होनोना जायखौ जोङो दुसु मै होनना बुङो नोंथां बेजों जोङो जानो मोजां मोनो आरो आरो जेब्ला एसे देहाया उसुख जायो अब्ला लोमज्रो खाज्रोजों ग मनानै होन अब्ला जोङो जायखौ जों जारि नोरसिं बिलाइ खांनानै जोङो जाला बायदिहाय लोङो जानाय जायो आरो नोंथां जो बो देखौबो एसे लोमजानाय समाव जों जु बिदि जायोब्ला नङा होमबा नोंथां औ मोजां मोनो ओरैनो दा न'आव फिसिनाय दाउ मा मा जायो नोंथाङा बुंनो हागोन
दंबा जोंहा माने दा खोनादों ना
औ नोंना नोंथांना एसे नेदा प्रब्लेम जादों हेलौ अ नोंथां खोनायाखै दे नोंथांनि नेटा प्रब्लेम जादों नोंथां
ओं आंनियानो मा माने न' सिङाव बारा इदि नेट नांनो नागिरालै खोनादोंना उम ओं ओं
अ न'नि दाउआ मा मा जायो सोंनो नागिरदोंमोन आं नोंथांनाव
अ न'नि दाउआथ' जोंहा न'नि दाउनो बेफोरबायदिनो माइरं होयो ओंखाम होयो आरो बेफोरबायदिनो माइ बिदि होयो आरो ओमफ्राय आरो बायनानै जि मोनो द ना मोनसे दाउ बयलारनि दाना औ बिखौबो माने जोंहा होनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो बांसिनानो बेबायदि बिदिनो माइरंखौनो होजायो आरो ओंखाम जानानै जे ओंखाम खालाय बे ओंखाम खालायाथ' थाखायो नङा होमबा बे ओंखाम खालायखौबो होनाय बेखौनो बांसिन होनाय जायो आरो जोंहा नोंथाङाबो दाउ फिसियो नामा
ओरैनोथ' आङो आंनि निजे हारसिङै फिनाय बिदि गैया अब्लाबो न'आव ओ न'नि सुबुंफोरा फिनाय दङ आरो नोंथां बिदिनो म माथाम माब्रैसो दं आरो ओ अब्ला नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनि बे न'नि जि दाउ फिसिनाय दाउ बि माया ओ बेसेबां मासोनिफ्राय ओ दाउआ फिसा जायो खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
अ माने बिसोरो दै दाउआ दैनानै माने दाउआ बेफोरबायदिनो औ बिसोरथ' नाय खमैबाबो बिस नङाबा फन्द्र' बेफोरबायदि बेफोरबायदि गैया हबा बेफोरबायदि बिस बेफोरबायदिनो
औ
मोनसे बेफोर बायदिनो थाखाय दाउ बेदरखौ माजों माजों